औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ फुंबिलिनि गाहाम हामलाय जासि हरबाय नोंथांसिम
औ औ नोंनिसिमबो दे
उम होमबा मोजायैनो दङ दा
औ मोजाङानो
उम गासिबो थिगानो बोथोरफोरा माबायदि आंबो थिगानो दङ दे नोंसि दाव बोथोरफोरा दा माबोरै जानानै दङो?
बोथोरा दा इदिनो उम अखानिया हराव हादोंमोन। एसै दा गैथ'आ आरो फुङावहाय
उम होमबा जोङो दा मा होनदोंमोनलाय ओ
बाथोन बाथोन देनानै जा बाथोन माने बाथोन जानाय ओंखामजों जे ओंख्रिजों जे बाथोन जाफायो जोङो नङा होमबा बे बाथोन जानायनि सोमोन्दै जों रायज्लायजागोन नामा नोंथां
हो
मानदों।
बाथोन जानायनि सोमोनदै रायलाय जागोन ना
ओ बाथोन जानायनि सोमोन्दै बर'फोरनि ना
औ बर'फोरनि
जागोन दे रायलाय जागोन।
दा जोङो बाथोन होननानै बुङोब्ला नाफाम माबोथ' मोनसे बाथ थोनानो नङा होमबा? ओ सिगाङाव जोङो नाफामनिफ्राय जागायनोसै ना?
मा?
सिगाङाव दा जोङो नाफामनिफ्राय जागायनोसै दा
औ जायो दे ओं।
औ दा होमबा नोंथाङा नाफाम बे बाथोननि सोमोन्दै ओ माबोरै माबोरै बानायो आरो संनायखौबो खोन्थाफादो मिथियोबा। बानायनायनाय आरो संनाय बेखौ नों नाफामनि सोमोन्दै एसे बुंनानै हो। हागोनना?
जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो नांग्रोगोन ना नायानो गाहाय ओ नाखौ जोङो फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नाखौहाय गोरान फोरानना लाखांनायनि उनावहाय बियो रानोब्ला बेखौहाय ओ उवालाव थास'जों देनाय जायो। आजिखालि मिक्सारावबो होग्रा जाबाय, ओ सिगांनि समावथ' जोंना उवालावनो फायोमोन नालाय देनायफोरखौहाय अन गुन्दै देबाबो ओं माबा मोन से देबाबो बेयावहाय उवालावहाय बे थासनि थेन्था बे थेन्थाखौहाय नांगौ ज'खानि जेनेबा बे नाया बेसेबां बुरजा बेयावहाय बेसेबां बायदि आमथा आमथा जानायबायदि ओ थास'खौ नायना नै होयोमोन आरो सोरबा सोरबा थास'खौ बिगुर जिरनानैबो हैयो सोरबा ओरैनोबो होयो आरो, औ सोरबा हाइजेंफोरबो होफायो देनायावहाय इदिनो मोदोमनायनि थाख खाय इनिफाय देखांनानै बेख खौहाय औवा हासुं बा ओ ख'राव सोनानै दोनो सोनानै गोबाव दोनहाबनायनि उनाव ओमफ्राय माने बेयो नाफाम जायो आरो गोबाव जाबाथाय मोनामनाया मोदोमनायसो होननांसिगोन मोदोमनाया ओ मोजां जायो आरो बेबायदिनो गोर हो
ओ आं माबा बुंथेनो नागिरबाय नोंखौ मा होनो ओइ नाफाम देनायाव हाय थास' स'नि अनगायै आरो गुबुनफोर माबाफोर मै मा होनो बेसादफोरजों आरो नाफावफोरखौ देबावनो हायो नामा ना थास'खौल बाहायखानाय जायो?
बेवहाय बेखौथ' आं बांद्राय मोजां मिथिला माने जोंहा न'आवहाय थासखौनो होनाय जायो गुबुन जायगायावहाय बेलेगबो होनाय जायो नामा बेखौ आं बारा मोजां मिथिला।
ओ।
नोंथाङा मिथियो नामा?
खोनादों माने थास'नि अनगायै खायसे माने खुमब्राजोंबो देयो खोनादोंना? बिना
अ खुमब्रा फिथा थाय औ औ।
बे खुमब्रा फिथाइफोरखौबो होनानै खायसे खायसेया देयो होननानै खोनादोंमोन आरो।
अ ओ ओं खुमब्रायाबो जेनेबा थास' बायदियानो जायो नालाय दै दै थायोना बेबो। खुमब्राखौ थ' एसे होबानो जागोन बायदि दां खुंब्राया बांसिन दै थायो नालाय। थास' देन्थायावथ' बांद्राय दै थायाना। औ आरो गेस्रेमबो खुमब्राया देनानै होजागोनदां होयोदां बबेबा बबेबा जायगायाव बेबायदिनो माने आमथाल'सो जानांगौ नालाय जायफोर ओ जाग्रा जि जिरादा हाय गेब्लेग्रा बेखौनो होजायो बायदि मोनदों आं। होबालाय। उम।
ना मा होनो थास'निया गोथावसिन जानो हागौ खोमानदां ना?
औ थास'निया मोदोमनाय एखदम थास'जों गोरोबखाथारो नालाय।
बेनिफाय सोनानै दोननानै गोरा माने बार हाबै सोनानै दोननांगौ आरो।
औ।
उम। गोदोनि दिनावथ' बेबायदिनो नाफामखौ हा
बार हाबनो मोना आरोना।
औ औ बार हाबनो मोना। एदम नाफाम खौ हासुंफ्राव सोग्रोसिगोन हासुङाव सोनानै थालिर बिलाइ सोसिगोनलाय आरो बेयावहाय एम्फौ हाबनो हायैनि हाथफ्ला फोर सोसिनो बेबायदि सोनानै माने खो थाखो बार हाबैनि ओ खोबथेनानै बा खाथेनानै दोननाय जायोमोन आरो।
उम
उम आथिखालावथ' बयामफोरावनो बे बथ'लनि बयामफोर बेयावनो दिंग्रिफोरावनो सोनानै बिसोर मारिबाय। गैला गोरानो उम। बायदिनो संनायावहाय जोङो नाफामखौ दैयाव होनानै गोदौ होबानो जायो सोरबा थाव गोस थाव होनो गोसोबा पियासफोर बायदिसिना होदेरनो गोसोबा एवफ्रामना लाग्रोदो ओमफ्राय एवफ्रामना लानानै ना दै होनानै ओ नाफामखौबो एवफ्राम जायो आरो। एवफ्रामनानै दै होज जायो आरो बांसिनानो जेनेबा दैयावहाय होनानै दैखौ गोदौ होनानै आरो नाफामखौ होना होनानै दैखौ रानहैयो आरो बेयावहाय सोरबा सोरबा नारें बिलाइफोरबो होयो नोरसिं बिलाइफोर होयो नारें बिलाइ होबा खोलाबा होननानै बुङो आरो अबबा अबबा मालाबा समाव ना ओमफ्रा खोलाबोना।
औ
थां मोनथिंलाय मा मा बाथोन जायो?
बाथोननि बेलायावथ' दा नोंथाङा जेनेबा नाफामखौ बुंखाबाय। नाफामखौबो जोंनिथिंबोथ' बिदिनो बाहायो माने जायो आरो जेनेबा नाफामनि अनगायै ओंखाम खहाबनायनि थाखाय ओ जेनेबा बानलु बाथोन। नङा होमबा? बानलु बाथोन जोंबो खोब माने ओंखाम खहाबो आरो माने ओरै लाव लाव ओंख्रिफोरजों लोगोसे बानलु बाथोनजों ओरै ओइ दुन्दिया मोननाय बोथोरफोरावहाय दुन्दिया होनानै सामब्राम बिलाइ होनानै सामब्राम सुमब्राम बै पियााजिफोरखौ हो नानै माने मानसिफ्रा बाथोन देनानै जायो आरो। दा बेफोरबायदि बाथोन देनानै जानायाबो जोंनि मोनसे हुदा आरो बिराद ओंखाम खहाबोना बेफोरजोंबो आरो दुन्जिया गैयि स समावहाय गंगार दुन्जिया होननाय
औ औ गंगार दुनजिया मिथियो औ
औ बे गंगार दुन्जियाखौ होनाय जायो। आरो दुन्जिया गैयाब्ला आरो दुन्जिया थानाय समाव अ दुन्जिया गोरलैजों माने हो फबनानै बानलु बाथोनखौ देनानै माने ओंखाम गुदुंफोरजों माने जायोब्ला ओंख्रि नांस्लाबलाया आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बेबायदि जायो आरो बिदिनो जेनेबा नाफोरखौबो बाथोन देयो। नाफोरखौथ अनेक रोखोमनि सायज आवहाय खालामनानै बाथोन देयो जेनेबा सावनानै बाथोन देयो नाखौ आरो आमफाय खायसेया एवनानै बाथोन बियो आरो खायसेया मा खालामो मेनानै बाथोन देयो आरो मेनाय आदबाथ' ओ मोनसे सोलोंनो गोनां मानि एसे गासिबो मानसिया रोंजोबाबो जानो हागौ आरो मेंनाय ले आदबखौ मेले मेनायनि आदबा एसे गोराखौनो बुंनो थांगोन जेनेबा सिगांनि स मावहाय जेनेबा नाफोरा जुदि एसे मेनो नाया मेनाय नाया आरो एसे गोरलै गोरलै दबखौ मेयोमोन आरो गोदोहाय जेनेबा ओरैबादि
औ औ
गिदिर गिदिरद्राय नङा एसे फिसा फिसा जेरै बै मावा हारिनि ओमफाय नास्राय मिस्लाफोर माने गोरलै गोरलै आरो इसे बांद्राय गिदिर गिदिर नङा बेफोरबादिखौ माने ओ बै गोदोहाय लाइहु लाइफोरा उम लाइहुलाय नङाब्ला थालिर बिलाइ उम बेफोरबादियावहाय आरो जायखौ माने मेबाबो माने अरावहाय माने खामगारलाङा आरो गोथां बुस्थु। बेफोरबादि ओइ थालेट बिलाइ नङाब्ला लाइहु लाइफोरावहाय जुनानै मा खालामोमोन अरखियावहाय गारसननानै दोनोमोन आरो मानि बिदिनो टाइम लाबानानै दोनो माने जेसेबांनाखि टाइम लाब नाया मोनगोन बादि बेखौ माने आनदास थाखायो आरो जेनेबा मेग्रा मानसिहा। औ बेबादि आन्दाज लानानै मोनसिगोन बादि मोनबाथाय बेखौहाय माने बोखाङो आरो बै बे खायसेया बे मेनाय समावहायनो एकदम संख्रि बानलु थाव मानि सामब्राम सिन्थाय लगाय खानानै खायसेया मेयो आरो। आरो बेबादि मेयोबा मा जायो माने, मिलौ लायोनो आरोमा।
मिलौ लायो ना? ओम
माने गोथाव जायो। आरो दा बेबायादि खालामनानै खायसेया माने ओमफाय बाथोन सिफ्लेसिगोन बा ओइ थफसिफोराव देसिगोन बेबायदि बाथोन सिफ्लेनानै बा थोन देनानै जायो आरो। बेफोर बादिजोंबो माने बिराद ओंखाम खहाबो आरो जोंनियाथ गोदोनि बर मानसिफोरा मा
उम
जोंनाव माने गोदोनि बर मानसि फोराथ माने एसेबां बेबादि ओंख्रि नागिर थिंङानोमोन होननानै बुंनो था हायो बेफोरबादिनो एसे एनै बाथोनफोरजोंनो ओ मोनब्रवामोन नालाय मैगं थाइगंफोरखौ बिराद मानि खामानि मावनाय जेनेबा आबादारि मानसि जोंनि बर मानसिफ्रा गाहायै आबाद मावनानै जेनेबा दैज्लांफोराव हालौ हैसिगोन हालेवनानै फैनानै बा माइ गायनानै फैनानै माने बहा मा मैगं नागिरब्रबनो माब्रबनो जायो बे बेफोरबायाददिजोंनो जाला बायोमोन आरो बाथोन बुथोनफोरजोंनो।
औ
ओम दा आद्रा आरो गोबां बाथोनफोर दंबावो दंनायालाय होमबा दा मा जाथसिगोन नामा?
थसिगोन दे औ दे नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
उम दे दे।